हेलौ
खोनादों ना
खोनादोंना नोंथाङा
आङो नोंथांनिखौ खोनादों
औ आंबो खोनादों नै
ए माबोरै दङ दा आङो ओरैनोसो जिरायग्लांनानै दङ नोंथां
औ आंबो बिदिनो ओरैनो जिरायनानै दं आरो
औ बार जागासिनो दङ ना
औ बोथोरा बिराद गरम जागासिनोना दासान्दि बेखायनो बार जागासिनो आरो
औ बायजोआव दङ नामा एसे बायेरायाव बेरायनानै
बायजोआव गैया न' सिङावनो दं आरो
आदसा औ ओमफ्राय मा ओंख्रि संखो
ओंख्रिया दिनैना ओ बहल ओमफ्रायो थास' लगायनानै सं संनायसै आरो ओमफ्राय भिन्दि बाजासो दिनै बाराया बिस्तबार नालाय माने ना बेदर जाया आरो औ नोंथाङालाय जाखांबाय नामा
आंबो जाथ'वाखै ओंख्रिखौनो सोंबावाखैसो दाबो
अ
ओरैनो ओ ओंख्रियाथ' मा जानो जानानै दङ दालिखौनो संसै नामा सानदों आरो ओमफ्रायायो खांख्रिखला एवनोसै सानदों ओमफ्राय माइ गायदोंमोन ना लोगो दिनै
औ दिनै माइ गायदोंमोन आरो
औ बेसे हाखो दिनैलाय
ओ ओंहो न'आव गायाखै आयं मोननाव गायदों आरो
आरो उम दे बिदिनो ज' ज' ओ मावलायनाय जाखायो न'खरनियानोखा औ
औ न'खरनिजों न'खरनि गायलाय गायलायलायबाय थायो आरो
औ मोजाङानो
औ
ओरैनो ओ माबा ओ हाजिरा गायग्राफोर मोनो नामा खाथि खाला
औ गामि खाथियावनो मोनदों आरो दिनै
उम
गामिनि गामि खाथिनिया जोबजोब्बाय नालाय ओरै जों गामिनियाल'सै दिमोन आरो बिखायनो जोब बिसोर गामिनिया जोबनायखाय जों गामियावहाय हाजिरा गायफैबाय आरो।
औ हाजिरायाबोथ' दा बिराद ओं बेसेना गोबां जाथारबायना बिसना सानसेयावनो।
औ ओ सानसेयावनो ब्रैजौ लायो आरो गुबुन जायगायावथ' आङो द'जौ होननाय खोनादों आरो जोंनि जायगायाव जाथ'वाखै।
औ जोंनियावबो सिन ओ ब्रैजौआनो। द'जौ खौहाय औ जाथ'वा खै आरो आरो द'जौ जाबाथ' गोबां जाथारोना बेसेनानो। ब्रैजौआनो औ ब्रैजौआनो गोबांखा आरो द'जौ जाबावोबाथ' आरो माथो होनबावनो दाथ' बाजाराबो बेसेन गोस जा जाबाय नालाय हाथाय बाजारावनो मुवा बेसादफोरखौबो बेसेन खमनि मोना जायनि थाखाय
औ
औ बेफोरबायदि
थाखायनो बांदों आरो।
औ आमफ्रायो मा मा मैगं ओ गायदों दैलां बोथोरनिलाय मा मा मैगं दङ नोंसिनाव?
जोंहा दा न'आवहाय ओ बर्थमान थास' दङ पथल दङ ओमफ्रायो ओ जोगोनार दङ ओमफायो लाव खुमब्रा इफोरबायदि दं आरो।
औ खुमब्राया थायगासिनो नामा थायदों नामा?
औ थायगासिनो आरो।
औ जबोर मोजां बिदिबाथ' न'आवनो माखासे मैगं थाइगं मोनोब्ला दा आंहाबो खुमब्रा मान होन दोंमोन ओमफ्रायो फिथाइयानो थाइनैल' दासो जाहांदों गोल्लैनो थाङो ना थाङा अ खायाबो दसेनो अखा बारा मोनबाबो माबायोना। थैलाङो ना औ औ।
दासान्दि बिराद अखा अखा जागासिनो ना बेखायनो बिदि जादों खोमा।
औ अखाबाबो नाथाय गरमानो मानो सुग्लायाथाय।
औ। बोथोरानो गरम बोथोर जाबाय नालाय बिदिसो बुंनांसिगोन।
औ। आरो माबाहाय बिफां लाइफाङाबो खम जाथारबाय नालाय बारबो मोनला। बिफां लाइफांनिफायबो बिनि थाखायनो आरो न'फोराबो गोबां जाबायना। जाब जाब दुब्लिबारि फोथारावनो न'आव लुनाय जाजोब्बाय दाथ'। बारानो हाबफैनो माबाखौनो खाबुखौनो मोनला फोथारनिफ्राय।
बेफोरबायदिनि थाखायनो गरम बारा जायो जानांगौ आरो।
औ। आमफ्रायो नोंसिनिथिं ओ मोसौ बेमार जायाखै नामा?
जोंनिथिंहाय मोसौ बेमार जादों होननाय खोनादों आरो ना जोंहा न'आवहाय मोसौ गै ओ मोनथिया आरो बोरमायाबो जादों जोंहाना। जोंहा न'आव बोरमा दङ नालाय। बोरमायानो बेमार जानानै ओरैनो माथाम थै फाय आरो दाबो माखासेयाहाय जानानै दंगासिनो आरो
ए माथाम गोजान थैबायना ओमफ्राय माबायदि औ माबायदि जायो बेमारनि माबाया लैखोनफोरालाय माबायदिथो
थ' आं माने थाम्फैनिफ्राय जादों बायदि मोनदों आरो ना थाम्फैया अरबाय सिथर जाबाय माने सिथरा गिदिर गिदिर जायो जानानै सिथरा बेरलाबबाथाय एम्फौ जासिगोन ओमफ्राय एम्फौ बारा जाबाथाय बिदिनो सहायनो हायाबाथाय थैसिगोन आरो आइथिङा थिंनिया माने ओ सिथर गुरलाब गुरलाब जानाय जानानै थाबायनो हायि गांसो जानो हायि बेफोरबायदि जादों आरो
औ दा बेनि थाखायथ' बे औ थाम्फैनिफ्रायबो गोबां बेराम आजार जायोथ' दाथ' अखा हागान ओ अखा हाबाय थानाय बोथोर दैस्रुम थानानै दै जमा जानायावनो थाम्फैफोरा बाहा लानानै
गोबां सुबुंफोरनावबो अरनानै लोमजाहोयो बेमार जाहैयो आरो मेलेरियानि माखासे मा होनो मेलेरिया जानायनि माखासे केसफोरबो नुदों गोबां अनजिमायावनो सुबुं फोरनावहाय मेलेरियाबो जायो आथिखालावबो बोसोरफ्रोमबो खोनायो जानो हागौ बेफोरबायदि दैस्लुं औ
बेफोरबो सदेरलाबायोबा जानो हागौ थाम्फैफोरजोंनो आंनिबा
औ नंगौ थाम्फैनिफ्रायनो जाखा जाहैखायो बेफोरो
उम सन्देरनाय होमबाथाय थाम्फैफोरनिफ्रायनो सन्देरो होनानै बांसिन
औ खि हासुदै बानानै थाङो
औ बेफोरथ' लेथ्रा लेथ्रा जायगायावसो थायो नालाय
ओ ओमफ्राय ओंखामफोर ओंख्रिफोरखौ जेनेबा जाग्रा मुवाफोरखौबो मोजाङै खोबसननो रोङा एखमबा
आरो खोस्लिफोरावबो जों खस्लिफोरखौथ' साराय साफ्रावनो दोननाय जायो सखांनानै माब्लाबा समावथ' सानस्लाबबाय थायाना आरो सुफिननायबो माब्लाबा समावहाय गोसोआव फैफ्राङा बेफोरबायदियावनोबो जायो जानांगौ थाम्फैफोरा बानानै थांबाय बे खोस्लिजोंनो जोङो एरफिनबाय ओंख्रि ओंखाम
बिसोर बानानै थांनाया बे खोस्लिफ्राव सिथाबनानै थालांनायफोरा ओंख्रि ओंखामाव लगायहाय जाबाय बिदियावनो बेमार आजारा बांसिन जायो खोमा आरो
आरो गोलोम बोथोराव एसे गावखौनो बांसिननै खेल लाखानांगौखौ आं सानो मानोना गोलोम बोथोर होननानै गोलोमदों होननानै जोङो ओ दुगैफ्लेबाय थानायबो जायोना ओमफ्राय औ बिदिनो माबायो आरो ख बसिनानैबो थाहैयो माब्लाबा माब्लाबा आरो हरफोराव दुगै
ओ जों थ' गरम मोनदों होननानै गोबां थान्दा बायदिसिना लोङो बे थान्दा बायदिसिनानो केमिकेल गोनां थान्दा बायदिसिना लोंनायनिफ्रायबो जायो खोमा आरोना माने गुजुनाय लोमजानाया बेफोरनिफ्रायबो जायो खोमा आंनि आंनि साननायाव आरो
औ औ बेफोरजोंबो जाबाय गुजुनायाबो आरो लोगोसेनो गो गोबां बिबांनि बेवहायथ' गोदै थायो सिनि ओमफ्राय बेफोर लोंनानैबो माखासे मानि जोंनियावहाय सुगार डायबेटि नायफोराबो दाथ' उन्दै उन्दै गथ'फोरनावनो बेफोर डायबेटिसनि बेरामफोरखौबो माथो नुनो मोनो जोंनि गथ'साफोरा आरो बे पेकेटनि बानायनाय मेथाइफोरखौ जानो मोजां मोनसोगारोना
औ आथिखालावथ' बांसिनानो जोंना गथ'फ्रा फिथाइ सामथाइखौ जायानो होननानै बुंजायो बे बांसिन दखानाव मोननाय पेकेटनि मेथाइफोरखौनो जानानै सानसे दिन खाथायो होननानै बुंजायो आरो जोंनियाथ'
नंगौ नंगौ दखान गामियावहाय थाबाथ' आरो साबद्रायबावनायसो आरो एसे दखानफोरा खाथि खालायाव गैयाब्लालाय बिसोरबो माने बारा मोनजाया आरोना जेब्ला थाङो बहाबा
औ
माबायावहाय टाउनफोराव अब्ला लाबोनायल' जायो जुदि न' खाथिफ्रावनो गामियावनो गला थायोब्लाथ' बिदि मेथाइनि दखान थायोब्लाथ' गथ'फ्रा लायबाय थाखायो आरो
औ आथिखालावथ' गोबाङावनो माने गामि एरियायावहाय गामि मोनसेयाव मोनसे दखानखौ नुखायो आरोना
औ गोनांथिबो औ गोनांथिबो दङ नालाय
औ माखासे माखासे गोनांथिनि थाखाय मोजां आरो गथ'फोरनि थाखाय एसे गाज्रि इफोरबायदि बिदि जानानै दं आरोना माने
औ औ
थानायबो मोजां थायैआबो मोजां इफोरबायदि जानानै दंगासिनो माने
औ थायसे थायसे फैसानि मोननै माबा बायदि जाबाय आरोना फारनै फिखं बायदि औ मोजाङा थाब्ला गाज्रिबो थाफायो होनाया बेफोरनो जाबाय आरो
बेफोरजोब खथाफ्रा इफोरो इफोरनिफ्रायनो जादों आरो
औ दा बेफोरखौ माथो बुंबावनो एसे एसे थेवब्लाबो जोङो गिदिर हिसाबै गथ'फोरखौ एसे माने बादा होनांसिगोन आरो बेफोरखौ जानाया मोजां नङा बाबु नानिमोन होननानै ओंखामफोरखौ जानानै था बेफोरबायदि आरो न'नि फि फिथाइ सामथाइखौ जानायनि हुदा जोंबो बिदियोब्ला जानांगौ बिसोरबो जानो मोजां मोनलांगोन जादावोब्ला
औ नोंथांना खबरा मोजां ना
औ आंथ' गाहामैनो दंथ'यो दा नोंबोथ' मोजाङैनो दङ ना
औ मोजाङैनो दंथ'यो दे होमबा नोंथां मोजाङैनो दङब्ला औ दे